खोनादोंना नोंथां? नोंथाङा दायो फ्रियाव दं नामा?
अ आं दायो फ्रियावनो दंथ'यो औ।
अ होनबा नोंथांजों दसे सम सावरायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन।
नोंथाङा बर' हारिनि गोदोनि ट्रेडि-ट्रेडिसिनेल ओंख्रिफोरखौ मा माखौ जानो मोजां मोनो बिनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ औ बिदिब्ला आङो जागायनोसै। औ आंथ' बिदिनो बर'नि ट्रेडिसनेल ओंख्रिफोर जेरै अनलाजों दाउ आरो साम'जों सबायफोर बिदिनो नारजिजों अमाजों अमा मेजेमदों दोलो संनाय बे बेफोरखौ जानो मोजां मोनो आरो बिदिनो औ मैथा नाफोर। बायदिखौ जानो मोजां मोनो आरो।
बिदिबा आङो दायो
औ
अनलाजों साम अनलाजों माने अनलाजों थाइबें बिलाइनि सोमोनदै ससेयै बेखेवनानै होनोसै आरोना नोंथां।
औ औ
औ बिदिनो जोङो अनलाजों थाइबें बिलाइ जानोबा ज'खा बायदियै माइरंखौ सिगाङाव इसे लाग्रोना लाग्रोनाय जायो आरोना।
औ औ नोंथां।
आरोबाव गोनांथि बायदियै थाइबें बिलाइखौ खानानै लाबोना मोजाङै सिग्लि सिग्लि सुनानै लागोरो। बे आरो आरोना।
औ औ नोंथां।
आरो बिखौ अनला गुनदै देनाय सायावनो होफानानै देनाय जायो आरो ‌। औ आरो बेबायदिनो थियारि खालामखांनायनि उनाव ओंख्रि दोयावहाय ज'खानि दै लानानै अरदाबाव अर सुनानै ग्लब ग्लब गोदौहोग्रोनाय जायो आरो औ बिदिनो अन
आरोबाव बिदिनो ओम अनलाखौ गारनानै खादौजों एरनानै होनाय जायो आरोना। आरो बिदिनो लोगोसे जखा बायदियै खारदै एसे होफानानै नांगौ बेयाव माने ओंख्रियाव औ दो आरो बेनि उनाव दसे समावहाय माने संख्रिफोर फानलु हालदै मस्ला जेरै माखासे दुन्दियाफोर होनानै औ साखिनानै खांना लाबोना माने खांना लाबोनानै बिदिनो दान्दिसे समावहाय दानदिसे एसे उनाव ओंखामजों जानो हायो आरोना बेखौ औ बिदि बिदिनो बर'फोरा बे ओंख्रिखौ दैज्लांबोथोर बोथोराव बांसिन बाहायो आर ना माने माने जायो बे ओंख्रि बिदिखौ औ बिदिनो बे समाव थाइबें गोबांफोर मोनो आरोना माने दैज्लां समावहाय
औ
आरो थाइबेंनि थाइबेंङाथ' मोनसे मुलियारि गुन गोनां ओंख्रि आरो
औ औ
औ आरो सोलेरनि थाखाय बानजाथाव जाग्रा आरोना आदार आरो बे थाइबेंआ माने औ। औ बेफोरबायदिनो संनानै जायो आरो माने थाइबें बिलाइजों। उनलाखौ
औ औ
औ आरो बिदिनो माखासेफोर ओंख्रि जेरै
औ
जेरै सबायजों दाउ बेदर ओंख्रिफोर आरो मैथाजों नाफोर बेफोरखौ मोनो आरो होमबा आं बिदिबा सबायजों दाउखौ ससे बेखेवनानै होनोसै आरोना।
औ फोरमायना होदो नोंथां।
औ जोङो गिबियावनो सबायजों दाउखौ जानोब्ला आरोना
औ औ
जोङो हानि सबायखौ सारायाव एवनानै हुख्रेमनानै उवालाव सोनानै औ मोजाङै जावस्र'नानै लानाय जायो आरो माने सबायखौ। आरो बिदिनो जखा बायदियै सबायखौ दोआव रुनानै रुइहोनानै लाग्रोनाय जायो आरो।
औ औ
आरो रुनाय समाव एसे खारदै होनाय जायो आरो माने सबायाव आरोना।
औ
सानायाव गोदाना मोजां सुनानै लाखानाय दाउ बेदरफोरखौ माने एवनाय जायो आरो माने थाव होनानै मोजाङैनो।
औ औ
आरोदि बिदिनो दसे उनाव खोबहाबनानै बे बेदरावहाय सामब्राम संख्रि फान लुफोर हालदै मसला आरि होनानै एवना लाग्रोयो आरोना। औ आरो इदिनो बेबादिनो दाउ बेदरा एरनानै जेब्ला मोनफ्राम जायो आरोना।
औ
औ अब्ला रुनानै लानाय सबाइखौ दाउ बेदर एवनाय सारायाव समबार होना लानो नांगौ आरो। माने औ आरो दान्दिसे सम गोदौहोनानै
धुन-धुन्जिया सामब्राम हेलौ नोंथां
औ खोनादों नोंथां।
औ बिदिनो आरो दान्दिसे सम गोदौहोनानै दुन्दिया सामब्राम होनानै ओंख्रिया जेबोला संख्रि साखिखांना लाबोयो हायो आरोना।
आरो बिदिनो बियो बियो सबायजों दाउ ओंख्रि आरो बेनो माने औ बे ओंख्रिया बर'फोरनिनो जोबोद गोथाव लुबैथि ओंख्रि आरो। औ माने बे ओंख्रिखौ बर'फोरा बिदिनो जानला मोनला जाला बाया माने बेफोर ओंख्रिखौ बांसिन बिदिनो औ माने हाबा हुखाफोराव जानाय जायो आरो। ओ आलासि दुमसि बुजायनायफोराव बेफोराव जानाय जायो आरो माने बे ओंख्रिखौ
औ
औ हेलौ नोंथां। औ औ अब्ला आङो दायो हेलौ
औ औ खोनादों नोंथां।
अ बिदिब्ला आं दायो मैथाजों नाखौ गुस्लुङै बेखेवनानै होनोसै।
होदो दे नोंथां।
माने जोङो मैथाजों नाजों जानोब्ला
औ
माने मैथाजों नाजों जानोब्ला गिबियावनो ओंख्रि जानो लाबोनाय ना बेखौ आरोना
औ
नानै खिगारनानै मोजाङै सुग्रोनानै औ माने मोजाङै सुग्रोनानै लानाय जायो आरो।
औ औ नोंथां।
औ आरोबाव मैथाखौबो मोजाङै सायनानै गांखो गारनानै माने सुग्रोनानै लानाय जायो आरो।
औ
आरो बेनि उनावहाय ओंख्रिदोआवहाय
औ
होसननानै एवनो नांगौ आरो माने थाव होनानै आरोना मोजाङै।
औ औ नोंथां।
खौ सिगांगो एवग्रोनानै लाग्रोनाय जायो आरो। आरो जेब्ला औ जेब्ला नाया एसे मोनफाराम जायो। माने अब्लाहाय बिदिनो हालदै संख्रि फानलु देखानाय सामब्राम बायदिखौ औ माने होनानै एवनाय जायो आरो।
औ औ
औ आरो दसे उनावहाय बिदिनो मोनफ्रामोब्ला बेयावहाय मैथाखौ होसननानै मोजाङै एवो आरो ना। औ माने मोजाङै एवनानै बिदिनो दसे उनावहाय दै होनानै मोजाङै ग्लब ग्लब ग्लब गोदौहोयो आरो माने
औ
बिदिनो मोजाङै गोदौहोनानै दसे उनावहाय जब जब जायोब्ला बेखौ खांनानै लाबो लाबोनानै ओंखामजों जायो आरोना बर'फोरा बिदिनो औ बर' हारिफोराथ' बांसिन माने गोखा गोखै ओंख्रिफोरखौ गोथाव मोनखायोना माने औ आरो बिदिनो नानि सोमोन्दै बुङोब्लाथ' जोङो गोबां बाथ्राफोर मिथियो आरो। आरो ना माने नायाहाय बोथोर नायै बोथोर जोबोर गोथाव जायो आरोना नानि थावनायफोरा।
औ औ नोंथां।
गोरि नास्राय बेंसि फिथिख्रिफोर। आरो खावै माने सिंगि मागुर बेफोरो जोबोर गोथाव जायो आरो माने बोथोर लायो बोथोर औ। गोबांनो बर'फोरा बेखौ बाथोनफोरबो देनानै जायो। आरो ओंख्रिफोरजोंबो जानाय नुनो मोनो आरो। औ
दे होमबा ना नोंथां मा होनो नोंथांजों सावरायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय थाबाय।
औ नोंथां औ दे बिदिब्ला।
दे होमबा नोंथां ना? औ